औ औ गोजोन फुंबिलि
औ नोंथां दिनैयो मोनसे गोनां आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांजों आङो जुगाजुग लानाय जादों बा नोंथांनो आङो हरनाय जादों नोंथां दिनै जों मोनसे गोनां आइ दानि सायाव सावरायगोन बा जोङो सावरायनानै मिथिनानै लागोन जे जोङो दाउ अमा फिसियोब्लाथाय बा बिनि अनगायै जोङो माखासे जिउनि थांनानै थानाय राहाखौ सुफुंनो थाखाय मा मा फिसियोब्लाथाय जोङो मोजां हेफ फाजाब मोनो गोबां सुबिदा मोनो नोंथाङा आंनो एसे सिगांग्रो फोरमायना होदो जेरै जोङो दाउ फिसिनाय अमा फिसिनायनि बागै
उम जागोन दे जों माने ओ जोंनि जिब जुनारजोंबो माने बिदिनो थांना थानो हाय हायो जेरै जोङो मासे मानैल फिसिनानै जोङो थांना थानो हानाय नङा जोङो एसे बुरजा बिबांनि फिसिनांगोन जेरै जोङो एकस'था दुइस'थासो जोङो फिखानांगोन जेरै जोङो जिखुनु दाउआनो जा जोङो लकेल दाउ होन ब्रयलार बायदिफोरखौ जोङो फिबाथाय माने एकस'था दुइस'था गाहाम फिखानांगौ एसे बुरजायै फिसिनांगौ ओमफ्राय जोङो फार्मखौ खालामनांगौ आरो जेनेबा नोंसोर न' लुनांगौ न' लुनानै जोङो
बेफोर दाउफोरखौ जोबनानै दोननांगौ आरो जों आदार होबाय थानांगौ माने बिसोर जेरावबो थांनो मोनैबाय बेदिनो जोङो आदार होबाय थादो बिदिनो बिदिनो ब्रयलार दाना बायदि दंखायो बिदिनो दाउ फोर जाग्रा आदारखौ होदो बिदि जोङो होनानै माने दाउ बेखौ जोङो न'आवनो जोबना दोननानै जोङो बिदिनो फिसियै फिसि फिसिनानै जोङो देरबा माने जोङो हलसेल रेटआव हरनो हायो गाैखौबो जोङो हरजोबबा माने एसे अजना बारा जायो बेनि थाखायनो जोङो बांसिन रां मोननाय जायो। जायो बिदि फार्माव फार्महैनानै हरजोबबा आरो बिदि मासे मानै फानबाबो जा जायो खिन्थु मासे मानैबा माने बिदिनो खुस्रा मुस्रा जायो हमबाबो सहाय सलिनो आथालाय। दा आरो जोङो ब बेफोर फार्म खालामनाबो जों जानो हायो आरो फिस फारमिंबो खालामनो हायो जोंङो ना फार्म खालामनो हायो जेरै जोंङो मोनसे फुख्रियाव बिदिनो जोंङो गोबां रोखोमनि ना हगारनो हायो जोंङो बे नाखौ माने जोंङो ओरैनो दोन नांङा आरो जोंनो आदार होबाय थानांगौ आरो। दिनाव बिदिनो खेबा खेबनै खेबा खेबनै बिदिनो फुंङाव खेबसे मोनायाव खेबसे बिदिनो माला होयो आदारखौ जेनेबा नानोबो आदार होबाय थानांगौ आरो। होमबा नाया बिराद थाब देरनो नागिरो ओ थाब देरबाथाय माने नोंङो नाखौबो फाननानै बिदिनो गोबां रां मोनो आरो माने जोंहा जेसेबां खस्थ' खालामगोन एसिबांनो फैसा मोनगोन आरो बेफोरनि खामानि मावनाय बेफोर जिब जुनार फिनाय बायदिफोर फिसिनायाव जोंनि खस्थ'नि सायाव बांसिन सोनारो। बिदिनो जोंङो नाफोरखौ जोंङो आदारफोर जेसेबां होयो इसेबां नाया थाबदेरगोन। थिग बिदिनो जोंङो अमाफोर फार्म खालामनो हायो। अमा फार्म खालामबा जोंङो अमाखौ जोंङो मासे मानैल' फिसिना लाब गैया जों माने अमाखौ एसे फेमिलि खालामनांगौ आरो अमानि फेमिलि जेनेबा अमानि फादार मादार थाबाय थाथारनांगौ आरो जेनबा बे फिसाफोरखौ फानबाय थानो हायो। बिदिनो इदिनो गोदान गोदान फेमिलि ओंखारबाय थागोन बिदिनो बिदियावनो माने नों गोबां फाननो हागोन आरो।
अमा फिसिनायफोरजोंनो गोबां रां आरजिनायखौ नुनो मोनदों। बिदिनो जोङों अमा मासेयावनो जोंङो ब्रै रोजा बा रोजा ख'रि बायनांगौ जायो सिजेनाव।
दा जोंङो अमा बिमाखौ जुदि दसथासो फिसियोबा बिनिफ्राय ओंखारनाय जा फोरा जुदि मासे अमायाव दसथा ख'रि ओंखारोबा दसथा अमायाव एकस'था अमा फिसा जाबाय आरोना अमा फिसाखौ नोंङो मासे अमा फिसाखौ ब्रै रोजा ख'रि मोनोबा नोंङो ब्रैलाख रां मोनगोन आरो।
जोंङो गोबां रां मोननो हायो बिदिनो सिजोन मोनसेयावनो जोंहा अमा फिसायाथ बिदिनो बिराद थाबथाब होयो बि जोबखांबाथाय आरो नेक्सट बिदिनो बोसोरावनो बिराद गोबांनि बारि-बारि होबाय थायो दुआ, तिन मास सारि मास बिदिफोरजोंनो होयो बिदिनो आरो थाब-थाब जायो आरो अमाफोरनिया, जि गुसुं आरो आरो जोंङो ओम बिदिनो गोबां जोंङो फिसिबावनो हाबाओ जेरै जोंङो मोसौफोर फिसिनो हायो, मोसौखौ जोंङो माफा मानैल' फिसिना लाब गैया माने एसे जोंङो बुरजा फिसिनांगौ आरो बिदिनो दसथा, बिसथा, थ्रिसथा एसे अमा माबा ओ मोसौवा जुदि दाम्रा हा-हालिसेयाव दानि दिनाव जि, ब्रैजि रोजा, बाजि रोजासिम मोननो थांङो बिदिनो मोसौ मोसौफ्राबो गोबां दाम आरो गायफोरजों गाइ फिसिबा जों गाइखेरबो फाननो हायो, जोंङो मोसौखौ मोसौ गायफोरखौ जोंङो ओ माब्रै माबाफोर थायोबा, - जों मोसौ गाइखेरजोंबो जोंङो जानो हायो आरो जोंङो जारसि मोसौ फिसिनांगौ आरो ना, - गाइखेरनि थाखाय जोंङो गाइखेरा गोबां ओंखारो जारसि मोसौ फिसियोबा, जोंङो बाल्थिंफा गाहाम गाइखेर ओंखारबा जोंङो, - जेनेबा साहा दखान एबा माबाफोर हटेलफ्राव जोङो बुकिं खालामनानै दोनोबा माने गाइखेरखौ आंल' हैगोन होननानै बिदिनो गावसोरबो लाबाय थागोन पारमानेन्ट कास्ट'मारखौ बिनि थाखाय माने बे गावसोरबो नांगौ नालाय साहाफोरखौ रटखौ नांगौ जायो हटेलफ्राव बिनि थाखाय माने बे बेवबो गोबां गाइखेरजों माने गोबां रां खामायनो हायो नोङो गांसोफोरखौ जानायखौ आदारखौ मोजां होनो नांगोन नोङो बिसेबां खस्थ' खालामगोन सिबां नोङो मोनगोन आरो। दा होमबा नोंथां बुंदो दे फंनैसो बेफोरनि बागै।
औ नोंथां
अ
औ नोंथां नंगौ आंनो नोंथाङा माखासे आबाद बा माखासे दाउ फिसिनाय, अमा फिसिनाय, ना फिसिनाय बिनि सायाव माखासे आंनो फोरोंबाय बा खोन्थाबाय जोङो माबायदि फोरों माबायदि फिसिनांगौ जो ङो जुदि अमा फोरखौ जों जुदि मोजाङै फिसिनो हायोब्ला नोंगौ नोंथाङा जिबायदि फोरमायदों बेयो थारैनो सैथो। बे रो नोंथांखौ। जोङो जुदि अमाखौ जोङो बिदिनो माब्रै माबा बिमा ला नानै गोबां फिसा मोनोब्लाथाय बिदिनो जोङो मासे अमायाव जुदि जोङो सारि हाजार लायोब्ला बिदिनो नोंथाङाथ' फोरमायलाखांबाय बेसेबां मोनो बिदिनो मोनो जुदि जोङो बिदि जुदि जोंना सा ख्रि बाख्रि गैयाबा जों बैफोरबायदि हाबायाव थानांगौ बा जों हाबाखौ मावनांगौ बा जोङो जोंनि थांनानै थानाय राहाखौ सुफुंनो थाखाय बैफोरबायदि माने दाउ फिसिनाय अमा फिसिनायफोरखौ जोङो मावनांगौ जेरै जोङो मा होनो दाउखौनो जों गोबां बुरजा लानानै फिसिबाय बा जोङो मोदां आदार होनानै जों गिदिर गिदिर फि नो हायोब्ला बा जों मास मोनसे मास मोननैयावनो जुदि जोङो गिदिर खालामनानै जुदि जोङो सेरसे सेरनै सेरथाम बिदि खालामनानै जों फाननो हायोब्ला जोंनि थाखाय गोबां मुलामौफा दं प्रफिट दङ। आरो आङो माने आथिखालाव जोङो जोंनि हालाम बा जोंनि ओनोलनि खाथि खालाफोराव जों नुनो मोनबोदों बा जोङो खोनादों दाउ फिनाय बा जोङो सोरबा सुबुं मे जाफुंसार जानाय बेनि अनगायैबो माखासे फख्रि बा न'खर न'खर आथिखालाव फिसारि फख्रिफोर थायो बे गोबां ना फिसिनानै ना नाखौ फिसिनानै माने मोजां मोजां आदार होनानै जोङो नाखौ गिदिर खालामनानै जेरै पास केजि, सय केजि साथ केजि बिदि केजि केजि खालामनानै जों जुदि फाननो हायोबा जेरै जों केजियावनो जुदि देरस', दुइस' जारि माने देरस' माने आरायस' मोनोब्लाथाय जोंनि थाखाय गोबां मुलाम्फा जागोन बा जोङो माखासे बेयाव बिनिफ्राय जों फैसा आरजिनायखौ जों माखासे बेलेग गुबुन खामानियावबो जों बाहायनो हा गोन जेरै जोंनि फंबायफोरानो जेरै जेरै दा फरायबाय थागोन बा बैफोरनि थाखायनो जोङो बेफोरनिफ्राय फैसा मोननायफोरखौ जोङो बाहायनानै जुदि जोङो हेफाजाब होनो हायोब्ला जोंनि थाखाय खोब मोजां जागोन बा गोजोनथाव जागोन आरो।
औ नोंथां।
अनगायैबो जोङो हांसो फिसिनाय बे हांसो फिसिनाया ओरैबायदि जों हांसोखौ फिसिनांगौल' जों मोजां आदारल' होनो हानांगौ। दा न'नि खाथियाव जों फख्रि थायोब्ला बे एकस'था देरस'था पासस'था हांसो फिसिनानै जोङो जोंनि माने थांनायनि मा माखासे उदैफोरखौ जों सुफुंनो हागोन बा जोंनो नांगौखिनि मुवाखौ जों बिनिफ्रायनो जोङो जुदि हांसोखौ जों मोजां फिसिनानै फेदेरनो हायोब्लाथाय जोंनो जोंनो बेनिफ्रायनो जों बेनिफ्रायनो गोबां मददखौ मोननो हा गोन आं सानो सुबुं माहारिफोरखौ बेफोरबायदि साख्रि बा ख्रि गैयाब्ला बा साख्रि बाख्रि मोनाखैब्ला माने बैफोरबायदि हाबाखौ मावोब्ला जोङो साख्रिनिफ्रायबो बांसिन हेफाजाब मोनो बांसिन फैसा मोननो हायो बांसिन रांखौ मोननो हायो। बा जोङो मोननो हागोन आं माने बांसिनै सुबुंफोरखौ जों साफ्रोमबो सुबुङा साख्रि मावनांगौ। गौ नङा बियो। जोङो माने सासे सानैया बिजनेसमेनावबो दानांगोन जुदि जों बिजनेस मावाबा साख्रि माव मावग्रा सुबुंफोराबो माखो जानो। माने माखौ मावनानै माने माखो जानो बिसोरो बेनिखायनो आं सानो माने बयबो माने साख्रि माव जोबाब्लाबो माने माखासे बिजनेसाव थानांगौ माखासे आबादारियाव थानांगौ माखासे बिदिनो बेफार फालांगिनि बायदि बायदि माबाफोराव थानांगौ। साफ्रोमबोथ एखे नंजोबा नालाय माने आं सानो माने बिदिनो जों बिजनेस खालाम खालामनानै गोबांखौ जोङो सुफुंनो हागोन बा जोङो गोबां मदद मोननो मोनगोन बिदिनो बिजनेस बा अमा दाउ होरि फिसिनानै आरो आं बुंबावगोन बा जोङो बोरमा जों बोरमा फिसिनानैबो जों माखासे गोबां रां आरजिनो हायो जेरै जोङो बिसथा बोरमा लाबाय बिसथा बोरमानि गेजेराव माखासे ओ बिमाखौ नो दसथा थाबाय बि दसथानि गेजेरावनो गोबां बोरमा मासे फिसाया सोर बबावबा बिमाया मा थाम जोनोम होयो अबेबा बोरमाया मासे जोनोम होयो बबेबा मानै मो जोनोम होयो बिदिनो जों जुदि मासे बोरमायाव जुदि बोरमा मा खासियाव जुदि जों मा सारि हाजार पास हाजार मोनोब्ला दसथा बोरमा बा बिसथा बोरमा जों गोबां फैसा मोनगोन बा गोबां फैसा आरजिनो हागोन होन होननानै आं सानो आरो नोंथां। बिदिथ जोङो नुनो मोनबोदों गोदोनि समाव सुबुंफोरा बिदिनो आबाद बा दाउ फिसिनानै अमा फिसिनानै बोरमा फिसिनानै गोबाङै सुबुं फोरा जिउ खुंबोगासिनो दं बा आथिखालाव माने बिदिनो सुबुंफोरा माने साख्रि बाख्रि गैयि फोरा बेफोराव बांसिनै गोसो होदों बा सोरबा सुबुंफोरा ओरैनो उदां उदांबो थायो बा जों इफोरखौ बुं बुंनो। बो थाङा जों जुदि जोङो साख्रि बाख्रि गैयाबाथाय माने जोङो बेफोरबायदि हाबाखौ मावनांगौ। बैफोरबायदि हाबाखौ मावनानै जोङो थांनानै थानाय राहाखौ जोङो सुफुंनो हायो बा जोङो थांनानै थानायनि राहायाव जों बेखौल जोङो साननाङा जे जोङो दाउ फाननानैल माखासे बेफार फालांगि खालामनानै जिउखौ खुंलांगोन माखासे समाव माने जोङो जोंनि देहायाफोरा गोबां लोरबां जायो अब्लाबो जोङो माने बैफोरखौबो साननांगौ दे जोङो साख्रिखौबो जों लागोन बा जों साख्रिनि बेलायावै साख्रिखौ लानो थाखाय जों गोबाङै सेस्थाबो खालामनांगोन बा जोङो बिजनेसावबो थानांगोन आबादावबो थांनांगोन बिदिनो बायदि बायदि बिथिंफोरावबो जोङो गोसो होनानै थानांगोन आरो नोंथां। आं सानो माने नोंथां माने जोंनि जि नांगौ मुवा बेफोरनि सायावथ जोङो गोबांखोनो सावरायबाय बा जोङो अमा दाउ फिसिनायनि आयदानि सायाव सावरायबाय दिनियो। सावरायनाय हाबाफारिखौ दोन्थनाय जाबाय नोंथां।